औ खोनादों ना लोगो औ दायो नोंथाङा दायो फ्रि ना
औ आङो फ्रियावनो दङ
औं दा नोङो जेनेबा फ्रिबा आं नोंजों मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन ए‌रायलायनो हागोनना
औ औ रायज्लायनो हागोन दे
दा आङो बे टपिकआनो जाहैबाय ओमफ्राय जेब्ला न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि बागै आरो
औ औ
जोङो जेब्ला न'आव फिसिनाय होनोब्ला जोङो गोबां दङ जेरैहाय जोंहा गिबियावनो मोसौ अमा आरो सैमा मावजि आरो हाय बोरमा आरो गोदोनि दिनाव बांसिन माने गराय मैदेर फिसियोमोन दानि दिनाव थ' बे मोननैखौ माने बांसिनानो नुनो मोनला दानि बे दानि दिनाव जोङो बांसिनानो मोसौ अमा बेफोरबायदिखौ लानानै जोङ खामायो आरो आरो हांसो दाउ बेफोरबायदि लानानै आरो जोंहा जेब्ला जिब जुनार जोंसो जोंहा संसार जानायाव गोबां माने गावनि नांगौ खौहाय सुफुंनो हायो जेरैहाय जोंनो गोबां माने नांगौ जाना फैयो
औ
बेबायदिखौहाय बे जिब जुनार लानायनि गेजेरजों जोङो गोबां माने मुलाम्फा मोननो हायो आरो। दा जोंहा जेरैहाय मोसौ होनोब्ला जोंहा मोसौखौबो माने जोथ लानानैसो जोङो माने बेखौ फिसिनानै फदेरोब्लासो जोङो बिनिफ्राय माने रां मोननो हायो जों बेखौ फिसिनोब्लाबो जोङोहाय सानावहाय जेनेबा दुब्लियावहाय गांसो गांसो गोनां जायगायावहाय जोंङो मोसौखौ खाय हैनांगौ आरो जों बे मोस सौनो जेब्ला सान्दुं गोसा अब्ला जोङो दै दौहैनांगौ माने बे मोसौआवनाव आरो माबा मोनसे बेमार एबा गाराय जायोब्ला जोङो नायफा नायफा नायनानै जोङो बेखौहाय डाक्टरनाव दिन्थिनानै जोङो गोबां जोथोननि गेजेरजोंहाय जोङो मोसौखौहायो बिदिनो माने फेद फेरनानै फाननानै जोङो गोबां माने आरजिनो हायो आरो आरो फारसेनिफ्राय जोङो फारसेथिंजाय जोङो गोबां माने मोस जुनिफ्राय जों गाइखेर मोननो हायो आरो बेनिफ्राय जों आरो बियो मोसौआ एरलाङो बिदिनो जोङो आथिखालावथ' जोङो गाइखेर खौहायो माने गोबां नुनो मोनसै जेरैहाय मोसौ माने मोसौ मोनसे माथे जारसि होनाय दङ बेफोरख बेखौ लानानै जों माने आथिखालाव गोबां खामायनो हायो आरो। गोदोनि दिनावबो गोदोनि दिनावथ' बांद्राय बिदिनो बिदिनो बांद्राय माने खामायनो हायामोन सान साननो गोरों बांद्राय गैयामोन दानि दिनाव साननो गोरों बां माने गोबां उजिबाय आरो बेफोरखौ माने मा माफा माफा फिसिनानैहाय जोङो गोबां बे गाइखेरजोंबो गोबां माने रां खामायनो हायो आरो आथिखालावहाय मोसौ जोंबो आरो अमा होनोब्ला जोङो बे अमानोबो जों जानायनि थाखाय जोङो गुन्दै थास' गोबां माने जेरैहाय जोङो अफ्रिबो होनाय जायो। गोरलैयावहाय जोङो बेनो दानाबो होनाय जायो आरो जों बे अमाखौहाय फिसा होनानै फेदेरोब्ला जोङो गोबां माने रां मोननो हायो आरो। जोङो खमैब्लाबो दानि जुगावथ' गोबां गावबागाव न'आव माफा माफा अमा लानाय जायो जाहाथे गावनि न'खराव संसार जानायावहायो मोनसे नङा मोनसे माने नांगौखौहाय सुफुंनो थाखाय जेरैहाय जोङो मानसिनि नांगौआथ' जिउआव जोबनानै थाङा नालाय बेखायनो जोङो गोबां जिब जुनार लानानै गावनि नांगौखौहाय सुफुंनो गोनां जायो आरो।
औ।
दा बिदिनो न आव फिसिनायाथ' जेरैहाय जोङो सैमाफोरखौ माने जोङो गावनि न'खरनि न'खरखौ नेनो थाखाय जेरैहाय जोङो न'खराव हरनि समाव जों सिखाव दाखायफोर नेनो थाखाय जों सैमाखौ फिसिनाय जायो आरो जों मावजियाथ' जोङो माने जोङो अननायजोंनो मावजिखौ जों फिनाय जायो। जेब्ला जोङो सैमा मावजिनोथ' जोङो जोंनि जानाय आदारखौनो बिसोरनो एसे एसे होनाय जायो आरो आथिखालावथ' माने बिस नि आदारबो ओंखारबाय जेरैहाय बिस्कुट आरो बिनि जानायफोर ओंखारबाय आरो। जेब्ला थाखा फैसा थायो अब्ला जोङो बेनिफ्राय नानै जों मोननो हायो आरो।
ओं।
बिनिफ्राय जोङो माने मोसौजोंहायो गोबां माने गारि बोनाय जायोमोन।
औ
बिलामा हान्थिनायाव मोसौजों आरो दानि दिनावथ बेफोरबायदि गैला जोंहा गारि गुरा ओंखारबाय गोबांनो।
औ
द ज दंफां सिफायनाय जेरै जोङो अबावबा गोदान लामा हान्थिनाय बेफोरावबो थांनायाव जों मैदेराव गाखोनानै थाङोमोन आरो। माने गोबां बिदिनो संसार जानायावहाय जोङो बेफोरबायदि माने नांगौखिनि जे गुदुं मोननो हायो आरो। दा नों नोंसिनिथिंला मा मा जिब जुनार फिसिनाय जायो?
औ नोंथाङा जेरै औ नों नोंथांङा जेरै बुंलांदों जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो जिब जुनारखौ फिसिनानै नखर सालायो। नखर मोनसे नखर दानो थाखाय जोङो बेफोरखौ लाथारनांगौनि गोनां नांथि जायो बेफोरखौ गैयाबा जोङो बिराद खस्थ मोनो जोङो जेरै‌ ओ साख्रि बाख्रि गैयाबा बेफोरखौनो मावनानै बेफोरखौनो लानानै जानो हायो। ओ मोसौ मोसौ अमा बोरमा हांसो दाउ बेफोरखौ जोङो गासिखौबो फारसेनिफ्राय लाजोबनाय जायो। बयनिबो नखराव बेफोरो गासिबो दङ जोङो जेरै हांसोखौबो फिसिनानै ओ गोबां रां आरजिनो हायो दाउखौबो फिसिनानै गोबां रां आरजिनो हायो। बोरमा बोरमाफोरखौबो फिसिनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो गासिबो जुनारखौ फिसिबा जोंओ जेनेबा जोंओ जोंनि नखरनि नां खौ सुफुंनो हायो आरो। हेलौ।
औ खोनादों।
औ औ जोंनियावबो जेरै मोसौ मोसौ खौ फिसिनानै बांसिन बां रां आरजिनो हायो बेयावहाय बांसि रां आरज नो हानाय गोहो दं जेरै जोङो मोसौखौ हालुवा मानै लाबा जोंनि थाखाय बिराद खामानि जायो गाय मासे थाबा जोंनि थाखाय बिराद खामानि जायो मोसौ गाया जोंनो फिसा खांनानै होयो जोंनो मोसौ गाया जेरै गाइखेरनिफ्राय लानानै फिसा खांनानै होयो गाइखेर होयो जोंनो मोसौ औवा मासे फिसा हालुवा जेनेबा मोसौ दामब्रा जोनोम जाबा जोंनि थाखाय बिराद मोजां मोसौ दामब्रि जाबाबो जोंनि थाखाय बिराद मोजां। मोजां जोंहा मोसौ मोस मोसौआ एरो बारायो मोसौ खौ जोङो जेरै मानै हालुवा खालामनानै जोङो दैलां बोथोराव जेरै सिगांनि समाव मोसौ हालुवाया बयनिबो न'खराव थायोमोन मोसौआ न'खरसेयाव जोंनियाव सिगांनि समाव माब्रै माबाया थाखाथारोमोन आरो दानि जुगाव जोंनाव न'खर ओ मोसौफ्राबो जोबलांनो हमबाय मोसौफोरखौ नुनो मोनला। न'खरसेयाव जोंनाव मानै माथाम बेफोरबायदि थायो आरो दा थाथाब
औ।
मोसौ हालुवाया जोंनि थाखाय बिराद मोजां। सिगाङाव बिराद ओ ज-उम जरानै जरा था थाम मोसौ हालुवा थायोमोन। बेफोरखौ जोङो हालोवनानै माइ गायोमोन बे फोरफोरजोंनो थाखा फैसा गैयियाव जोंनाव सिगांहायो गारि म ट्रेक्टर गैयै समावहाय मोसौजोंनो हालेवनानै गायबोयोमोन। दानि जुगाव जोंनाव मोसौजों हालेवला मोसौआबो खस्थ' मोनला। जेरै मोसौखौ लांलाय लाबोलाय खानानै जेनेबा गिदिर फे देरनायल' जासिगोन जायो जेरै जों मोसौखौ ओ खामानियाव बाहायला जोङो न'नि नांगौनि थाखा फैसानि थाखाय मोसौफोरखौ एसे एनै फिसिनाय जायो। ओंखायनो मोसौ फोरखौ एसे एनै लायो। अमाखौ फिसियोबा जोङो अमाखौबो ओ बिराद खस्थ' खालामनानै फिसिनांगौ जायो साम फ्रामबो आदार होनाया जोङो सानसेयावनो सानसेयावनो आदारखौ सानफ्रामबो ओ थास'खौ रुनानै होबाय थानांगौ। थास' नागिरना लायनांगौ, गुन्दै लायनांगौ। औ औ खोनादोंना खोनायाखै? हेल'। हेल' हेल' हेल'
खोनादोंना लोगो
खोनायाखै खोनादों
हेल' हेल'
हेल' खोनादोंना खोनायाखै?
खोनादों दासो खोनादों।
जेरै जोङो अमा फियोब्ला ओम अमाखौबो बिराद जोथोन लानांगौ जायो नायनांगौ जायो ओ जोङो बांसिन अमाखौ दैलां बोथोराव बांसिन साबसिन जायो फिसिनो जेरै जोङो ओ बेनि थाखाय दाना रुनो थाखाय थास'खौ बांसिन मोननाय जायो जों जोङो बांसिन थास' होनानै जोंनिथिंजायो थास' रुनानै ओ गुन्दैजों थास' रुनानै जेनेबा अमानो होनाय जायो आरो ओ जोंनियाव अफ्रि बांसिन बाहायनाय जाया गुबुन जायगायाव अफ्रि बाहायबाबो जोंनियाव हायो थास'जों अमाखौ फिसिनानै फेदेरो आरो फेदेरनानै
बिदिनो मानै सोरनावबा मानै सोरनावबा मासे बेफोरबायदि लानानै जोङो अमा लायो मासे मानै बयखौबो इदि लायो आरो बांद्राय बुरजा बुरजा लानो हाया। उम बुरजा लानांगौ जायोबा जोङो मोनसे फार्म बायदि खुलिनांगौ जायो। ओंखायनो जेनेबा जोङो बेलेग बुस्थुखौ लादेरनायाव खस्थ' जायो ओंखायनो जों मासे मानै लानानै गासैखौबो लाजोबनाय जायो हांसो, दाउ, अमा, बोरमा बेफोरखौ गासिखौबो लानाय जायो। नआव फिनाय जिब जुनारा जोंना बांसिन बेफोरखौनो बाहायो। जोंनिथिंजाय दायो सिगांनि समावबो आङो जेनेबा नुबोआ खै मैदेर फिसिनाय गराइ फिसिनाय बेफोरखौ जोङो बेलेग जायगायाव थां नायाव नुबोदों बेफोरखौ बेलेगाव बाहायो गराइफोरखौ बांसिन दाबो बाहायो बेफोर जायगायाव मैदेरफोरखौ एसे खम बाहायो गराइखौ खिन्थु बाहायो बेलेग जायगायाव दाबोसो बाहायो गराय गारि सालायनो
ओं दा एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन जोंहा समाव जाना फैबाय औ
औ औ दे दे नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय दे